हेलौ नोंथां
हेलौ औ खोनादोंना नोंथां?
हेलौ नोंथां उम।
औ खोनादोंना नोंथाङा? औ औ। खुलुमबाय नोंथां औ माबोरै दं नोंथाङा?
औ नंगौ नोंथां बिदिब्ला आं नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय दिनै जोङो बरनि जौ गोरान एबा जौ गिसिनि बागै एसे सुंदयै राय- सावरायलायनो होन्नाहरदोंमोन नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना नोंथां? हेलौ
उ
औ
खोनादों नोंथां गा
औ नोंथाङा आंनो एसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
हागोन
औ बिदिब्लाथ जोंना जौ होननानै बुङोब्ला गोदोनिफ्रायनो जोंना बरनि बरफोरनि आबै आबौनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे जोंनि बर हारिनिबो
औ नोंथां
बियो मोनसे जोबोर गोग्गो औ बिखौ जोंना गोदो गोदाय आबै आबौमोना बेखौ जोंना मोनसे मेंगानायनि मुलि होननानै सानना लायोमोन। मानो होननानै बुङोब्ला बिसोरो ओ गोदो बिसोरो दानि बायदि गोबां लोङामोन बिसोरो गोबां खामानि मावखांनायनि उनाव ओ दसे मेंगानायनि थाखाय बेखौ ओ दसे लोंनानै जिरायनाय जायोमोन
नंगौ नोंथां
बे नाथाय गोदोनिखौ नायोब्ला जों दानि मुगायाव बिनि उल्थाखौसो जालांनाय खौ जोङो नुनो मोनसै
नंगौ नोंथां
मानो होननानै बुङोब्ला दाना जोंना जौखौ गावनि गावनि देहाखौ एबा गावखौ गोजोन होनो थाखायसो जोंना बेखौ बाहायनाय खौ जोङो दा नुसै। जेरै जोंना औ जेरै जोंना दा दानि सेंग्रा सिख्ला गासैखौबो जोङो नुनो मोनसै जौखौ लोंनाय आरो सोरखौबा सोरखौबा जोङो बिदिनो गुबुन जायगायाव एबा माबेबा मोनसे ओ बेरायहैग्रा जायगायाव जोङो थांनानै ओ जौखौ लांनानै बेवहाय जोङो लोंनानै नांज्लाय खमज्लायनाय ओ बुज्लायनाय बिदि बायदि जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जोंहा बेफोराव लोंहैनानै जोंना जौ ब टल बायदिसिनाखौ जोंना बुख्रुब- नानै खुबैख्रुबनानै गारबोनानै गोबां सुबुंखौनो जोंना बौजालाबायनाय बेखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां औ बिदिनो नोंथाङा जौनि- बागै एसे सुंदयै फोरमायना होलांनो हागोन नोंथां
औ नोंथां हागोन नोंथां जोङो नोंथां ओ जौखौ बानायनो थाखाय नाथाय जोङो ओ गिबियावनो जोङो जौनि बे जोंनि बे सानफ्रोमबो जों जाय माइरंखौ जायो जोङो
औ।
बेखौबो संनायनि अनगायैबो जोङो ओ बाजाराव बायनानै मोननाय बे सालानि फानजाब रुनाय माइरं जोङो। बेखौबो ओ संनानै दोनजायो जोङो ओ संखांनायनि उनाव जोङो जेब्ला बे ओंखाम जाबाय। ओंखाम जायोब्ला जोङो बेखौ ओ गांसे प्लास्टिक नङाब्लाबो ओ लाइ बिलाइयाव जोङो बेखौ एरननानै उम जोङो गिबियावनो ओ गुसु खालामनानै लाग्रोनाय जायो गुसु जानायनि उनाव बेखौ जोङो माने एमाव एमाव लगायनाय जायो। एमाव लगायनाय बेनि उनाव बेखौ ओ साननै सानथाम बा सानब्रैनि उनाव जोङो ओ बेनिफ्राय जोङो बिदै बा रोसि जौ रोसि जायो। बे रोसिखौ जोङो ओ जोङो लोंनो हायो आरो बे रौव जौरोसिखौ आरो जोङो बिदियै नङाब्लाबो जोङो बे जोंनि हानि एसे दो बाजाराव बायनानै मोननाय। बेयावबो जोङो ओ फिथाइ थायफा थायफा ओम सोनानै दोननो हायो ओ सोना दोननानै जोङो जेब्ला जोंनि न'खरफोराव ओ माइ गायनाय बा खोथिया फुनाय बा माबा मोनसे नखराव फालिथाय फोरबो जायोब्ला जोङो बे जौथाइखौ दिहुननानै जोङो बेनिफ्राय जोङो ओ बिदै दिहुननानै जोङो बयनोबो ओ एफा एफा राननानै होयोमोन आरो गोदोनि बादिब्ला नोंथां ओमफाय दानि बादिब्ला जोङो बासिनानो बेनिफ्राय जौ माने गोरानसो दिहुननाय जायो आरो जायखौ जोङो सेरेब होननानैबो बुङो। बेखौ जोङो सानथाम सानब्रैनि उनाव जोङो बेखौ अराव जोङो ओ सावनाय जायो सावनानै बे जोंनि बे ओ खान्थानि बेव खान्था गंथाम होनाय जायो। गाहायथाराव ओ जुमायनि खान्था थागोन ओ गेजेराव गरं ब्रे ब्रे गोनां मोनसे फायला थायो बिनि उनाव सायाव दै होन नाय मोनसे खान्था थायो आरो खान्था खर बुङो जोंना बेखौ सरासनस्रा जोंनि ओनसोलाव ओमफ्राय बेनि सायाव जों दै होनांगौ होनानै जेब्ला ओ बे गाहायथारनि खान्था गिदिरनि जोमाया ओ गुदुं जानानै गोदौवो गोदौब्ला जोंनिया बेनि खफआ जोंनि फायलानि गेजेरजों थांनानै पाइपजों मोनै ना जोङो बेखौ बथलाव आजावनाय जायो नोंथां ओ बेनि उनाव जोङो ओ बेखौ जोङो माने गुदुङैथ लोंनो हाला नालाय बिनि उनाव गुसु जायोब्ला जोङो बुंनो हायो नाथाय बे जौ गोराना जों जुदि सानफ्रोम बो जोङो मोजां खामानियावसो बाहायोब्ला मोजां होननाय बायदि आरो मोजाङै बाहायनो रोङोब्ला
औ नंगौ नोंथां
फोराव बा फुङाव जानला मानला लोङालाबसिनो जोङो हराव ओंखाम जानायनि समाव ओ एफायै लोङोब्ला माने जोंनि देहानि ओ जेबो खहा जाया। दा नाथ थाय बिब्दिखौ नु नुवा लागासिनो जोंनि माखासे सुबुंफोरखौ जोङो ओ सोरांब्लानो जोङो जोंनि बे जौखौ लानायनि थाखाय जायफोर सुबुंफोरा माने खम बैसोआवनो माने जिउबो गारनो गोनां जाद आरो बियो फुङावनो उदै खालियाव लोंनायनि थाखाय जोंनि देहायाव माने गाज्रि गोहोम खोख्लैगासिनो आरो जोंनि माखासे बर सेंंग्रा-सिख्ला सिख्लाफोराबो जेराव मेराव माने बेरायनो थांनाय बा जोंनि लावखार ओंखामजानाय बा बबेबा जोंनि गिर गिदिर रेस्टुरेन्टआव बेफोरखौ लोंनानै जानला मानला अगेन आखु ओ दिन्थिनायनि थाखायबो जोंनि बा माखासे जोंनि बर हिनजावसा बा हौवासाफोरा नांज्लाय खमज्लाय जानानै माखासे जिउबो जोङो खहा जानायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां। जोंनि जौ गोराननि बाहायनायाव माने जोंनि जौ गोरानाबो जोंनि बर ननखरनि अनगायैबो माने ओ गुबुन हारिनि माखासे सुबुंफोरखौबो जोङो बेखौ मावनाय नु नुनो मोनो आरो माखासे जोंनि दखान गलाफोरावबो जोङो जौ गोरानि बाहायथिखौ बांबोनायखौ नुबोगासिनो जिहेथु जोंनि जौ गोरान आरो जुमाय गिसि दि मोननैबो बे आसाम सरखारजों गनाय जाबाय बुबाय नालाय बेखौ जोंनि जोंनि बर'फोरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन ओनसोलनि बा जायगानि बा हादोरसानि हारि हारिसाफोराबो बे जौ गोरान आरो जौगिसिनि ओ बाहायथिखौ मारै माब्रै बाहायो बे खौ मिथिगासिनो नोंथां दा जोङो जोंनिया जौ गिस दि बुङोब्ला जोंना माइब्रा बे माइब्राखौबो जोंनिया संनाय जायो बेखौ जोंनिया बांसिनानो फिसिनाय बा जियायनायबो बुङो। बे माइब्रानि बे जौ जि दियायनाय बेखौ माबायदिहाय बानायनाय जायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा नों था
औ नोंथां जोंनाथ गिबियावनो माइब्रानि जुमायखौ संनो थाखाय जोंहा माइब्रा माइरंखौ गोनां खिथाब औ बे माइ ग्राम। बे जौखौ सं ओ फोन फोथारनिफ्राया बे माइब्रा माइखौ हानानै लाबोनाय जायोमोन। बेनिफ्राय जोंहा बे माइ बे माइ खेवनो ओ नाखांनायनि उनाव सान्दुङाव फोराननानै जोंहा दिंखियाव बा उवालाव खुनानै देनानै ओ बेखौ जोङो ओ जौ संनो थाखाय जोंहा मोजां सुना लानानै आरो बेखौ ओ ओंखाम बायदि संनाय जायोमोन
नंगौ नोंथां।
औ बेखौ संखांनायनि उनावहाय जोंहा ओ जेब्ला ओंखामा ओ बे माइरङा ओ नांगौ जखानि जौ संनायनि थाखाय नांगौ जखानि जायो अबोला जोङो बेखौहाय खांनानै ओ दसे समनि थाखाय दोनोमोन आरो बेवहाय जोङो एमावखौ ओ लगायनानै जों बेखौ खौ खान्थायाव सोनानै एबा मायाव बा बासनफोराव सोनानै जोङो बेखौ दोननाय जाय आरो बेखौ खायसेया गोबाव गोबां गोबाव गोबाव समनि थाखाय दोननोबो हायो। बिदिबा नोंथां जोंना समाबो जाबाय दिनैनि सावरायनायखौ बे खिनियावनो दोनथनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां औ औ
औ
औ औ नोंथां नोंथांनिसिमबो।